हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों जोङो दा ओ नैबे गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ औ
ओरैनो दाथ दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावहाय नोंथांमोनहाबो माइफोर गायो नामा बा बेसेबांखिनि गायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायदो नामा
औ गाय जागोन माइखौथ गायोआनो जाहाबो गायनाया दाथ माइसाय दैज्लां बोथोरानो जाखाबाय नालाय माइ फोनानै दा खोथियाफ्रा देरबायानो आरो
उम
बिदिनो खाथि खाला सोरबा गायबायबो बि ओम ओरैनो दाथ ओरैनो रनजितफोर गायो बेनिफ्राय परिमल बेनिफ्राय मासुरि बेनिफ्राय आरो मा होनो बायस मति ना मा होनो
औ औ
अ इफोरखौनो गायो आरो बेनिफ्राय माइब्रा माइ बिदिनो एसे एनै जानो आन्थाबो गायो आरो बिनिफ्राय जोसाफोर एसे-एनै
उम
उम
ओरैनो बेखौ ओ बिगासेसो गायो नोंथांमोननियाव
बिदिनो फदलफोर आरो रनजितफोर बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जानो थाखाय बिदिनो हा थानायनिसो खोथा नालाय बिदिनो फास सय बिगा बिदिखौ गायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आधा बिगाफोर बिदिनो माइब्रा एसे जोसा एसे बिदिफोर गायना लायो आरो नआव जानो आन्था
औ ओरैनो बेखौ ओ मा जों गायनाय जायो नोंस्रा
हालेवनाया
औ-औ
बिदिनो
ओरैनो मा जों गायो ओमफ्राय मा-मा हा हासार बाहायनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायदो
अ गायनो बाहायनाय जाया आरो बिदिनो हालौवनाया टे क्टरफोरजों हालौवसिगोन बेनिफ्राय आरो आलि सालि होनानै बिदिनो मानसिफ्रानो खोजोबनानै बेनिफ्राय मानसियानो फुनानै मानसियानो गायो आरो बिदि मेसिन बाहायथवाखै आरो जोंथिं बारा हा सार हासार होननानै बुङोबाथ हासारबो होनाय जाया आरो जोंथिंजाय बिदिनो माइ जाखायो नालाय हाया हासार गोनांखा बिदिनो मेसेंफ्राव बिदिनो गोबोर हासारफोर एसे एनै गारना दोनो आरो बेनिफ्राय दैज्लां आव जेबो हासार बिदि बाहायनाय जाला
उम ओरैनो बि बिघागावहाय बेसेबांसो माइ मोनो
बिगायाव बिदिखौथ आं बारा मिथिला
औ
बुरजायानो मोनो आरो मोननायालाय नांगौखिनियानि बाराखौनो मोनो जोंनिथिंजाय
औ ओरैनो बेखौ ओ मास मोनफेजों मोननाय जायो बिनि आबादखौ माइ आबादखौ
माइ आबादखौ दायो गायनानै बिदिनो सय सात माससो लायो नामा थाय आं हिसाब खालामफेरनाय जायाखै आरो
औ
अ नोंथाङा मिथियो नामा बेसे गोबाव जों मोनो
ओरैनोथ सारि बिदिनो फास सय मासावहाय बेखौ मोनहैनाय जायो। ओनिफ्राय नोङो रनजित माइखौनो दा दैज्लां बोथोराव गायो जोंनावथ अ मेसेङावबो गायनाय जायो जेरै नोङो जायखौ जोङो बर दाहान होनो जोंनि माबाखौहाय जोंनिथिंजाय बेखौ जोङो जावनानैनो गायो। औ बेखौ जोङो जावनानैनो गायो बे हाया बेहेर आरो बेयावहाय टरबो हालेवजाया ओ टेक टर हालवोबा बेयावहाय टेक्टरफोर ओ गोदोनै थायो बिनि थाखाय ओ बेखौ ज-जयै लोगो नांनानै ओय जावनानै गायो आरो ओरैनो बेख बो जोङो सारि मास फास माससोनि उनावहाय जोङो मोननाय जायो आथिखालावथ गोबां गोदान गोदान रोखोम नि माइलिफोर मोनसै बाजाराव बेफोरखौ गायोब्ला थाबसिन मोनो आरो आरो साबसिन फि - थाइ जायो। दा नैबेखौ बयहाबो ओ थिखांखांजोब्बाय नैबे मेसेंनि माइखौहाय ओ बेयाव बांसिन मानसि फ्रानो ओ मोजाङानो मोनदों देग्लाय आयब बिगायावहाय बियो फन्द्रनिफ्राय बिस सिमनसिमहाय मोनो आरो औ हाखांनानै बेखौहाय दा नआव लाबोजोबबाय आरो ओरैनो गुबुनफोर दिनावथ बे - खौ दैबानाफोरजों ओ सेलाय बेलाय जायो बेखौ थिखांनाय समफोराव आरो बबेबा बोथोरावहाय दैया बेख खौ लोमनानै बे आबाद खौ गाज्रि खालामो आरो ओरैनो बेयावहाय जेबो हासार ओ बाहायनाय जाया ओरैनो बाजाराव मोननाय इउरिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो दैज्लांनियावबो नै दा जोंनिया गाहाय हा नालाय एसे बेखौ खोथिया फोबाय एसे खोथिया फोनानै बेखौ मास मोनसेसोनि उनावहाय बे गायनायखौ जुरिफिनसिगोनलाय आरो जोंनाबो दङ बिदिनो औ
अ बिदि ओरैनो खोथिया फुनानैनो गायोना बिदि खासिया ना मा होनो दला हायाव गायग्रा बिदिखौ गायो नामा?
जोंनिथिं दा खासिया गायला बिराद गोबावसै बेखौ गायैया। ओरैनो जोंनियाव खोथिया फुनानैनो बांसिन गायो आरो बांसिन मानि बयबो बिदियैनो गायो ओ सिगां समनि बायदि खासिया बिदि गायला।
औ
ओमफ्राय बिदिनो हासारफोर गोबोर हासारफोर बेखौहाय बाहायनाय जायो आरो
औ-औ
ओरैनो गायनाया नों होननाय ओ बायदि रन्जित जोसा माइब्रा बेफोरखौ बांसिन बयबो नखराव गायो।
औ
आरो बे औ
दे बुं
ओरैनो बे गायनाय समावहाय बांसिन ओ खामलाफोरजोंहाय गायनाय जायो।
अ
ओमफ्राय आथिखालावथ नोङो बयहाबो गायनाय नालाय बेयावहाय ओम ओ बारा मोननो नागिरा आरो ओइ गायनाय। फोर गायग्रा मानसिफोर खौहाय सेयलाय बेलाय जायो बै समाव
औ औ माने ओंखाम ओंखाम खामलाया माने मारै ना हाजिराखौनो खामला होनो?
औ हाजिरा जायखौ हाजिरा बुङो बेनो खामला। जेरै आथिखालाव बेखौ बिसनि ओ गायनायनि हा माबाया ओ हाजिरा।
औ
दा नोंथांमोननिथिं बिसिबांवाव गायो बा बेसेबाङाव मावो बेफोरखौ एसे फोरमायहरदो।
जोंथिंजायथ गायनाया माने फुंनिफ्राय गायो आरो सातथासोनिफ्राय बारथासिम। बेयाव माने दुइस' दुइस'
उम्म
ओमफाययो खोथिया खानाया ओरैनो ओमफ्राय बेलासियाव नों गायबा गाय बाय गायाबा थाबाय इदिसो माथो सानसे-सानसे गाया आरो
अ
बिनिफ्राय आरो खोथिया फुनाया गाया फुवा आरो बांसिन औ।
औ-औ
अ खोथिया फुनाया जोंनिया माने ओरैजाय हाजिरा नङा आरो माने औ
औ
ओ खोथिया फुनायनिया माने आखा खायोना मोनसे मोनसे।
औ-औ
बे आखा मोनसेया बेयाव दस थाखा दस थागा दस थागा दस थाखा आरो जोंनिथिंजाय
ए फुनायाहाय।
ओं खै नों खैथा हायो बिनि खोथा नों दसता हायोबाथायायो एकस‌' थाखा मोनगोन बिनिफ्राय बिसथा हायोबा दुइस' नों गोसो हानायनि खोथा आरो।
अ बेयो गाव गावनि मावनायनि सायाव जाबाय जेनेबा।
औ औ माने थाइम लिमिट गैया आरो बेनिया गोसोबायदि नों थाबबो थांनो हागोन थाबबो फैनो हागोन बिदि।
औ उम्म सक्ति हिसाबै जाबाय। जेनबा बेयो
अ-अ
बिदियाबो मोजां औ फुनाय थाइमावहाय ओ जाय जेसेबां हागौ एसेबां फुबाय ओमफाय गायनाय टाइमावहाय जेनबा समजों जाबाय। बेफोरबायदि आरो जोंनियाव था ओ औ जोंनियाव थारमाने बेखौ ओ बिदि बे हिसाबै होनाय जाया जोंनाव। ए हाजिरा हिसाबैनो बेखौ होनाय जायो आरो। जेरै औ फुनायाबो हाजिरा हिसाबै होनाय जायो। सानसे सिगां जोङो बेखौ नानै लाबाय। ओमफाय बिनि नै थि सानावहाय जोङो बेखौ ओ गायनाय जायो आरो।
अ
गायखांनानै ओरैनो ओ नोंथांमोननिया मोसौजोंनो मारा होयो ना ओ दानि ट्रेक्टरफोरनि माबाजोंहाय मारा होयो?
अ जोंनियाथ‌' दा मोसौजों होआ होनाय दा मारा होनाय मेसिन दंना मोनसे
औ
औ मा मा होनो दाय इखौ आं मिथिया जिखुनु जाया बेजों होयो आरो मारा होग्रा मेसिनजों
औ ओरैनो नोंथांमोननि थिं जोङो बिगा हिसाबै ना बजा हिसाबै बिसोरो ओ माबाखौ लानाय जायो?
जोंना माने माबासो थाइ-थाइमजोंसो हिसाब
ए
एक-एक घन्टायाव नोङो बारस' थेरस'- थेरस‌' सुदस' इदि लायो आरो मारा होनाया।
अ
खै घन्था लायो नोंनिया बुरजाबाबो खमबाबो थाइमजोंसो खोथा आरो
औ ओरैनो हानाय समफोरावलाय ओ ओ खासिजोंनो हायो ना नैबे दानि ओ जे गोदान ओंखारनाय बेजों हायो नामा?
ओहो जोंना खासिंनो हायो आरो मानसियानो हाजोबो।
ओरैनो बेखौ ओ मा हिसाबै हा होनाय जायो?
अ बेयावबो इदिनो हाजिरा हिसाबैनो होयो बे माइ हानायालाय सानसे सानसे हानांगौ आरो जोंनिया सारि थासिम फुंनिफ्राय।
उम उम न।
ओमफ्राय बिदिनो बार'थासोआव ओंखाम जासिगोन जानो ओमफ्राय एकथासोनिफ्राय हाफिनसिगोन आरो ओंखाम जानानै। ओमफ्राय सारिथा जाबाथाय गलांबाय इदि।
औ ओरैनो बैसोर माइ हाग्राफ्रा ओ दिनावहाय बेसेबांसो हाजिरा लायो बेबा?
माने जोंथिंजाय इदि हिनजावफोर-हिनजावफोर हौवाफोर इदि आलदा-आलदा दाम आरो हिनजावफोरनिया सारिस'सो लायो ओमफ्राय हौवा मानसिफोरा पास'सो इदि।
ए उम उम जोंनाव थारमाने बेफोरबायदि हानायावहाय माबाया बांसिन मानसियानो माइजोंहाय माबानानै रायलायो आरो जेनबा बिगायावहाय ओ देर मन बा दुइ मन बे हिसाबै। हानाय जायो आरो जोंनियाव बेफोरबायदि। बांसिन मानसियानो ओ माबायो माइनि ओमफ्राय जायफोर माइखौ लाङा बिसोरो हाजिरा हानाय जायो आरो। उम थिग बिदिनो रोगानाय समावबो जेनबा हाजिरा लानानै मावनाय जायो आरो।
औ-औ।
नोंथां दा रायज्लायनायाबो जोंना समा जाबायानो। दा नोंथांनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै गायनाय फुनायनि मिथि मोननानै ओ एसे एसेबाबो गोजोन्नाय मोनबाय दा जोङो रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोन्थनोसै ना नोंथां? दे।